आब' मा खालामदों?
दं ओरैनो। नोंहालाय? जाखांबाय दहायनो।
ए मा ओंख्रि जानाय?
नाजों जोगोनार बिजौसो।
ए दङ आंबो ओरैनो। दासो दुगैखांदों।
उम खबरफोरा मोजां ना?
मोजांमोन मोजाङालाय।
उम। दा मानि मा खालामगासिनो?
आंङो दंङ ओरैनो जिरायनानै मादै मोननाव।
आंङो गुवाहाटियाव दंफैयो आमायनाव। दाखालिनो फैदोंमोन फैनानै उम फैनै आरो थांफिननानै आरो फैफिनबावदों।
ए आलासिजानो थांदों?
ओहो बिनानावनो बिजाब होफैदों। माबायाव फराय सालिमायावहाय नांगौमोननो ओमफ्राय बेयावनो लाबोब्रबदों।
ए। मोजां। जेरावबो थांथाराखै नामा बेरायनो थाङा?
ओरैनोथ' थांनो लुबैदोंमोनलै ओमफ्राय सरलपारायावसो। गैया।
गुवाहाटि नोगोरमायाव खथ' मोजां मोजां
बेयावथ' बेरायखांबाय।
बिदिसो।
उम
सोम जानो गिदिदों नामा सानदुं
गोसोम माने गरमालाय गरमखौसो जा गोलोम मोना नोगोरमायाव जा हाव हाव जाथारो ओरैनो।
उम जोंनि गामियावनो माबायदि गरम सान्दुंङा।
उम मा ओंख्रि जायामोन नोंहालाय?
जोंना ओंख्रिया मामोनथाय आङो जोगोनारजों ओमफाय ना बाथोन मोनदां आलु माबा भाजा।
ए गोथावानो।
औ गैथया दिनै बेदरखौ जायासै।
ए
बेरायनो थांनो सानदोंमो न आंबो।
थांनावानो माइ गायाखै?
आं गायथ'वाखै।
ए नोंस्रा न'आव गायगोना गाया?
गायामोन जोंहा
ए हाजिरा
औ हाजिरा जोंखौ लानाय नङालै, रोङाना बारा जोंनाव थामजौ। बाजि।
थामजौ बाजि मोजाङानो।
नोंसिनिथिंलाय बेसेबां?
जोंनिथिंबो बिदिनो थामजौ आनो। सोरो? गायहांबाय मालाय सोरबा-सोरबा
गायबाय जोंथिंबो। जोंङा गायाना
जोंहाबो गाया जों आदिसो होयो बिदिनो। माइखौल' लाबोयो। गायग्रा मानसियानो गैया ना ओंखायनो। ओम ओरैनो इसेल' दं जोंङाबो गैयानो।
उम।
जानो आन्था।
जायो
उम
गायसिगोन? मोनोना
उम इसे उम
उम।
नों सा बेसेबांसिम रायलायखो दासिम?
आं दिनैजोंसो सानै जादों। नोंगौ। दाख्लै आदा सासे जों रायलायदोमोन आं।
ए।
ओमफ्राय मोनायाव रायलायदोंमोन आरो
ए।
ओमफ्राय दा हरदोंमोन जायाखै।
बिदिनो सम सम मा जायोथाय? एखमबा जानो नागिरो जानो नागिरा।
साबैसे जाखो?
माखासेया ओरैनो माबासोल' थांदों लाथिख' लाथिख' ओरैनोल' थांदों। सा थाम साब्रै थिया गासैनिबद देखायदों सा जिनै जन जानायनि
ओं रां हाबबाय नामा नोंना?
आं दिनैसो नायबावदो। माबाल' जानानै दङ प्रसेसिंल' जानानै दङ। द'जौ बेसेबांबा। नायदोंमोन आं दहायसो।
गैया आंना रायलायनो नो टाइमाबो जालाय लाङा।
बालायलांयो दे एखमबाबो ओरैनो।
आरो आंहा द'खानावबो थानाय जायोना। दावराव जायो ओरैनि ओरैनि। ओंखायनो
रावबो गैयाबा राय लायनो हायो आरो द'खानाव सिरि जाबा।
माबाना
नंगौ खाथियावनो लामा खाथिना।
थिना गारिनि दावराव जायो। ओंखायनो मोनायावबो
माबानावबो हरदोंमोन आं गैया मालाय बिनिफैसाखौ जायो माबा बिनि रांखौ जायो सो होनहरबाय।
ए आंबो होनदोंमोन ओमफ्राय रायलायानो मालाय बाबायनो ओं।
जाय आं जायखिजाया रालायलायनो होननानै हरनायदो आरो।
मोनमारोना मायो रायलायनायनि आंबो। ओ मोनदोंनो माबा दासो माबाया खोन्थादोंमोन।
मा मोनदों?
माबा नैरोजासिम मोनदोंनो सोरबा सोरबा
उम
नै रोजायाव थांबायनो
जि रायलायो खोमा बिसोर मालाय
माबा सा नैजि जनसो जाबाय नो
जोंहा सिनायनायबो गैला बायाना ओंखायनो रायलायनो बायो लोगोबो बारा माबा बाया ना
उम दहाय बैयाव हरनायावहाय सिनाय मोनै सानै हरदों आरो सोरबा ओरैनो दं नामा होनहरदोंमोन ना बावहाय आ दं होनदों मोननायाव
जाहा मालाबा दुगै हैगोन दै
औ जा थांनो लुबैथारदों
औ ज' थांगोन जोंहा लो औ लोगोफोर लिंखादोंमोन ओमफ्राय माबायानो जाया बिना
उम
माखासे ना फरिखा जानानै होदों ओंखायनो बिसोरखौ नेदों बिसोर माबाजोब्बा थांगोन
औ
खबर लालायनो थांगोन
अखायाखै नोंसिनिथिं
दा गैथ'वा अखाया मोनायाव हादों खुमा एसे
ए ओरैहायबो दोमैदों सान्दुं गैया गैनाया
दा दोमैनायनो दङ ओमफ्राय हाथ'वाखै अखाया
उम
सानसे दिनै दोमैनाय दं आरो हाथ'वाखै मोनायावसो हायो
बे माइ गायनांगौना अखाबो नांखागौ माइ गायनो दै नांगौ
बायो आं जोंना गय बिफाङा थैजोबबाय अखा खोरोमनायजों
दे
न' खाथिनिया लाइन लाइन
माबा हरग्रा दंखोमा खाथियावहाय
खाथियाव माबाबो दङ ना आरो
ओम
बेयावनो दा राननानै दंजोबो दानफायनो मोनाखै
ए दै गुदुं नांदोंदां अखा खोरोमनायजों
जानो नंगौ दां
खोरोमनायनि
लाइन लाइन गासिबो नांदेरलांजोब बाय ओमफ्राय
ए
औ
ओरैनो माबा जाबाय थैबाय
थैबाय ओ
ए
फिथाइयाबो गैखालामोन हानजोबखाबायमोन
ए
दा एसे दंखोमा ओमफ्राय बेथ जाजानाय नंलाना
मानसिनाव नांबा बेनो जा जाखायो ओ फिफांफ्रानो इदिनो थै थैबायो
ओ जि बोरैबा माबाजोबदों बिजौआनो गैला दबजोबबाय
ओम रानजोबोना
औ
राननानै थै
गोसा गावथारदोंना बोरैबा
उम‌ उम
औ
बोरैबा ओरै मानसिनाव नांबाथ है
नों दा अबे जायगायाव दङ
आं गुवाहाटि माबायाव दङ फानबाज ओ रुमस नवाव दं हो न सिङाव दं
खथायाव
खथा सिङाव
खथा सिङाव
उनदुला बायनानै दं ओरैनो।
ए आंबो दासो दुगैनानै माबादों
ए। मोसानायनि जेबो जाथाराखै
गैथ'आ खिथाहरथ'वाखै माबा गैथ'वा दां मोसानाय बि दा गरम बोना सान्दुंबो गोसा ओंखायनो गैथ'वा
म दाख्लै मावबादा लानाया जोबजोब्बाय खोमा?
जोबखोन ना माखोथाय खबर गैथ'आ आङो। थांनोबो मोनाखै
माबा जोलुर गेलेगासिनोनो बिसोरो बाहाय मावखुलियाव
हो?
जोलुरसो गेलेगासिनो मावखुलियाव बिसोरो
अ
खोन्थादोंआनो
आंबो नुदोंमोन जानबुङाव
उम सावगारिरि नुदों।
औ।
माखासे सेया न'आव दंहैयो खोमा?
दङदां बुरजायैनो दं खोमाथ'
ए
माखासेयाबो दङ दां
उम।
हाखोयोलै बिसोरो ज' ज'
जोलुर गेले
नङफोर गारलाय न न'आव थानो बायो बिसोरो ओंखायनो ज' ज' थायो।
ज' हा माबा लानानै आदि गायबा ज' गाययो।
औ
आराम एनटारेसनो
आदा सासेया फन रायज्लायनो होनदोंमोन ओमफ्राय दामजुंआनो जायाखै
समाबो नै जानोसै ओमफ्राय आं हरफिनसै हरफिनगासिनो थांगोना थाङाथाय हरफिनबा?
ए आंबो हरगासिनो दं।
नोंसो हरदोंमोनना आंनाव?
औ
एबार आं हरफिननि जागोना जानाया र'
बेनथ' एबारबा मा रायज्लायगोन
जानला मोनला रायलायलाबायसै
दा मोनायाव दा मोनायाव, हरफिनजागोन,
दा मोनायाव
औ
दे ओनबा,
औ आ दाइन रिंगासोआव दाइन, रिंगा गु रिंगायाव उम
नायनोसै मिलायबा, हरसै नङाबा गाबोन हरसै,
औ
उम
मोनायाव आंहा थाब, थाब उन्दुयो ना,
ए दिनै बाहाय जिनै रिं आवसो उन्दुयो, से रिंगा बिदियावसो
से रिंगा गाहाम जायो ओमफ्रायो न'आव जोंहा थाब उन्दुंयोना, थाब ओंखाम जानालाय ओंखायनो माबायो,
ए
उम
उम
दे ओमबा दानथ'सै ने दे